हेल' नोंथां
अ नोंथां बुंनाय
औ नोंथाङा मा खालामदों दायो।
आङो ओरैनो दंथैयो जिरायनानै।
औ थ' नोंथाङा फ्रिबा हो
औ औ आं फैनो दङ।
ओं ओं आङो माने नोंथांजों जों जिब जुनार फिसिनायनि बागै जों न'नि न'आव जों मा मा जिब जुनारफोरखौ जोङो फिसिनो हायो बेनि बागै सावरायनो होननानै नोंथांनो फन खालामनाय जादोंमोन आरो।
औ औ सहायजागोन
ओं
दे बुंनायसै होनबा
औ थ' जोङो न'आव जिब जुनार फिसिनाय होनना बुङोब्ला जोंथ' कमनलि जोंना मोसौ बोरमा अमा बेफोरथ' थाखाबाय बर' हिसाबै
औ नंगौ।
जों गोबां खामानियाव मोसौफोराथ' जोंलनाय दा दैलां बोथोराव बोथोराव हाल एवनायाव खामानि होयोसै थेवब्लाबो जोङो ओ आजिखालि बांसिनानो मोसौखौ मोसौजों हेवनायखौ नुनो मोनला थेवबो जोङो बाहायो आरो औ बेफोरबायदि बिदिनो मोसौ आरो बोरमा हांसो दाउ बेफोरबायदिया जोंनि बर'नि न'खराव कमनलिखा आरो जिब जुनार होननानै बुङोब्ला बेफोरजों जोङो मा जे आरो बिजनेसफोर खालामनानै जानो हायो जों बर' न'खराव गोदोनिफ्रायनो अमा फिसिनानै बिजनेस खालामनाय अमा फिसा फाननानै जाबोनाय बेफोरबायदि जोङो बर' न'खर नुबोखादों
औ औ
औ ओमफ्राय नोंथाङा एसे बुंफोरनानै होग्रो दे
अ दा जोंनिया बुंनो थाङोबा जिब जुनार फिसिनाया ओ बर'नि मोनसे आरिमुबो माने बर'नि मोनसे हारिमुबो होननानै बुंनो थाङो बुंनां जोङो जिहेतु गोदो गोदायनिफ्रायनो बर'फोरा बर'फोरा गोदो गोद निफ्रायनो जिब जुनारखौ फिसिनानै जिवखांबोदों होननो हायो जिहेथु
ओ नंगौ
बर' हा जौगानाय नङामोन जौगानाय नङामोन बा बिनो जिब जुनार फिसिनानैनो न'खरखौ सोलिबोनायखौ
सलिबो नुदोंमोन आरो जिब जुनार फिसिनाय बे जिब जुनार फिसिनाया जिब जुनारखौ जोङो फानना रां खामायनानै बेखौ सुंथानायजों लोगोसे जोङो जानाय जा जानाय नुनो मोनो जों अमाखौ फिसिनानै अमाखौ ओ फिसिनानै अमाखौ फाननानै जोङो रां खामायो रां खामायनायजों लोगोसे आरो बेखौ जोङो जानाय आदार हिसाबैबो बा दाउखौबो जानाय आदेस बाहायो बिदि हांसो फाननायजों लोगोसे जानाय आदार हिसाबै बाहाय हायो जानो गावनि उदैखौ सुफुंनायजों लोगोसे रां खामनानै न'खरखौ सुंथाहोनो हादोंमोन बेफोरबायदिनो जोङो मोसौखौ मोसौनि गुबुन हारिफोरा मोसौखौबो जायो नाथाय बर'फोरा जाया बर'फोरा ओ बि गाइखेरख गाइखेरखौ फुननानै गाइखेरखौ बा गाइखेरखौ लोंनानै गाइखेरनिफ्राय दाखा बानायनानै जानायखौ जों नुनो मोनदों बेफोरबायदिनो जिब जुनारा जिब जुनारा जोंखौ बुंनो थाङोब्ला जिब जुनारा जोंखौ गोबां मदद खालामनायखौ जोङो नुनो मो गोदोनो फिसिनानै जों लोगोसे जोङो दासिमबो खायसे जागाफोराव जोङो जिब जुनार फिसानि जिउ खांबोनायखौ नुनो मोन्दों दाब दाब गामिफोराव दासिमबो जिब जुनार फिनानैनो बिदिनो अमा दाउ हांसो फिनानैनो जिउ खांबोगा नो दा जिब जुनारा जोंना मा मा आ दार जानानै थांना थायो होनबाथाय अमानो जोङो गुन्दै गुन्दै होनायखौ नुनो मोनो आरो अफ्रि अफ्रि होनायखौ जों अफ्रि गुन्दै गलायनानै जाहोनायखौ नुनो मोनदों बेफोरबायदिनो थास' हाग्रानि थास'फोरखौबो रुनानै जाहोनायखौ नु मोनदों आरो दावनोम
ओं
हांसोनो जाहोनायखौ जोङो नुनो मोनदों ओ दानि जिहेथु जोंनिया गोदान मुगा बिगियानारि मुगा जाबोबाय नालाय गासिबो ओ फार्मनि जोङो दाउ हांसो उ अमा बेफोरखौ फिसिनाय नु
नुनो मोनदों आरो जानाय आदाखौ जोङो सोलायनाय नु नो ओ फार्म बानायनानै गोबां अनजिमानि अमा दाउ हांसो फिसिनानै बिजनेस खालामनानै बिनो खानैसोया गावनि जिउखौ खांबोगासिनो बिदि न दाउआ अमा दाउ हांसोआ जोंखौ बहुद ओ मदद खालामबोदों मदद खालाम दा नोंथां एसे बुंबावनो ना बिदो आरो जों बुंनो थाङोबा
औ थाथ' थुथ' खोनादों नोंथां। खोनादों खोनानाया मा होनो एसे थाथ' थुथ' जादों आरो।
अ दा मोजाङै खोनादों ना खोनायाखै?
ओं
खोनादों ना अ बिदिनो आरो जोङो दे खोना ओ ओम बिदिनो आरो जोङो ओ अमा दाउखो फिसिनानै ओ फाननानै रां खामायनायजों लोगोसे आरो मोसौफोरनिफ्राय मोसौफोरनि फ्राय जोङो ओ मोसौ मोसौ खि मोसौ खिफोरखौ जों हासार हासार हिसाबै बाहायनानै गोबां मैगं थायगं ओ गायनायफोराव होनानै जोङो बेफोरबायदिनो गोबां मदद मोनदो आरो माने।
नंगौ नोंथां ओं खोनादों ना। औ नोंथाङा बुंलांनाय बायदिनो जोङो औ
औ औ।
औ जोङो मोसौ फिनानै बा दाउ फिसिनानै जोङो जेरैखि गावबो जायो बा जोङो रांबो खामायो बेजों लोगोसे जाय बायनानै लाङो बिसोरबो रां खामायहैयो जे मोसौ मोसौआनो जा मोसौखौबो दान दाननानै फाननायफोरखौ जोङो खोनायो खोनानाया आङो नुफेराखै नुनाया। होमबाबो जोङो दाउ बा अमा हांसो बेफोर बायदिखौ जोङो दाननानै जाय बायनानै लाङो बेफोर बायदिया दाननानै फाननानै बेनिख्रुइ आरो नै गुन रां खामायफिनो आरो बायनायनिख्रुइ बेफोर बायदि गोबां रांखावरि खामायनाय नुनो मोनो आरो थ' आथिखालाव गो बां बर' न'खरावनो अमा फ्राम हांसो फ्राम आरो दाउ फ्राम बा दाउ दाउआनो आरो आरो मोनथाम मोनब्रै रोखोमनि थायोना सनालि दाउ बयलार दाउ गोबां गुबुन गुबुन रोखोमनि दाउफोर थायो फिसा फिसा दाउफोरखौ खौबो फानोसै दाना दाउ फिसानिफ्राय फिसाखौबो बे फोर खालामो गोदोरखौबो बा दाउ दाउला दाउफोरखौ आरो खासि खालामना दोननानै बेनिफ्राय बुरजासिन रां मोननो हायो।
औ औ नंगौ।
आरो अमा फार्मफोर खुलिनो हायोब्ला बा जोङो अमाखौ बिमा खालामनो हायोबा अमा फिसानिफ्राय जोङो बुरजा बुरजा रां खामायनो हायो आरो अमा फिसा जेनेबा जोङो अमा फिसाया दायो मासेयावनो ब्रै रोजा बा रोजा बेफोरबायदि थाङो नालाय।
औ औ नंगौ।
गोबां मानसियानो बर' बर' मानसिफोरा बांसिनानो अमाखौ फिनानै इदि रां खामायो ओं। आरो बोरमा बोरमाफोरखौबो जोङो बोरमाफोर खौ खासि खालामनानै दोननाय बा नोंथाङासो होनलांबाय बोरमानि खि बा मोसौनि खि बेफोरजों जोङो हासार हासार जायो बेफोरखौ जोङो जेराव गारना दोननो बेफोराव जों मैगं थाइगं फोनानै जोङो बेफोर खौ न'आवबो जानो हाबाय बा बेफोरखौ जुदि नांनायनिख्रुइ बारा जादोंबा जों फाननोबो हाबाय बेफोरबायदिनो जोङो गोबां मुलाम्फा मोननो हायो आरो। औ आरो बोरमायाबो मोनसे दंना आरो शिब ना मा होनो बे शबनि उल बे खौ मा होनगोन बर'आव औ मेन्दा
बोरमा मेनदा
औ नंगौ नोंथां ओं बेखौबो आरो जोङो बेनि बिगुरखौ माबाखौ खोमोनखौ उल खालामो
औ औ खोमोनखौ सिननानै उल खालामनानै बे उलनिफ्राय औ औ नंगौ माने बे खोमोनखौ फाननाय नुनो मोनो आरो बेखौनो दारिमिनफोराव लांनानै गुदुं ग स्ला बानायनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो बिदिनो खोमोनखो फाननायजों लोगोसे आरो बेदरखौ फाननानै गोबां खामायनो हायो।
औ आरो
आरो बिदिनो आथिखालावथ' बोरमा बोरमाजोंनो नांगौ आरो बिदिनो बोरमाखौ जोङो खासि खालामोबा खासि खालामनानै खासि खालामनाय बोरमानि बेदरा बिदिनो जोङो गोबां दाम लानाय नुनो मोनो से से केजियाव से केजियाव बिदिनो स्नि रोजा द' रोजा बिदि लानाय नुनो मोनो। बिदिनो जोङो गोबां रां खामायनानै जिउखौ खांबोनो हानाय हायो आरो माने जिब जुनार फिनानै
औ से रोजा ना ओं स्निजौ स्निजौ बिदि लायो खोमा केजि
केजि स्निजौ आरो मासेयाव मासेयावनो नोङो स्नि रोजा द' रोजा बे-बेयाव फाननाय नुनो मोनो आरो जोङो।
नंगौ नोंथां ओं बेजों लोगोसे जोङो गोबोरफोरखौ फाननानै ओं गोबोरखौ फाननानैबो जोङो रां रां मुलाम्फा जानो हायो आरो गोबोरखौ मोसौखि
आरो आरो बे गोबोरखौनो जोङो बिफां लाइफां मेगं थाइगं बा माइ गायनायफोराव होनानै होयोब्ला माइफोरा मैगंफोरखौ जोङो मोजां जानाय नुनो मोनो।
नंगौ नोंथां ओं औ नंगौ
ओं
जोङो बिदिनो गोबां जोंना माखासे जिब जुनारफोर दङ न'आव फिनाय जोङो जेखौ जों सेसाफोरखौबो जों न'आव फिसिनायखौ नुनो मोनो खोब होमबाबो जोङो माने कमनलि जोंनि दोरोङारि जिब जुनारफोरखौल' मख'नाय जाबाय आरो नोंथां
औ नंगौ सेसा सेसा फिसिनाय नुयो बेफोरबायदिनो आरो सैमाफोरखौबो फिसिनाय नुयो आथिखालाव सैमाखौ सैमा जोङो फिसिनानै सैमाखौबो मोनसे बिजनेस खालामनायखौ जों नुनो मोनो जेहुतु सैमा खौबो गासैखौबो गुबुना जायो जोंनि हारि जाया नाथाय गुबुन हारिफोरा जायो जायनि जाहोनाव जों सैमाफोरखौबो फिसिनानै ओ फायखारिनो हरनाय बिदिखौबो जोंङो खायसे जागायाव नुनो मोनो। बिदिनो आरो ओ गर सैमा बेखौ आरो न'नि न'नि खामानियाव बाहायनो थाखाय जोंङो ननि खामानियाव बाहायनो थाखाय जोंङो फिसिनायखौ नुनो मोनो।
जिहेतु न'आव ओ सिखावारिफोरा हाबनो हाया। औ औ
औ औ औ उननि समाव रायलायनोसै होमबा नोंथां ओं गोजोन
औ दे